हेल' अ नोंथां दा ओरैनो दंथ'यो ना? औ,
औ आं ओरैनो दङ।
उम होमबा नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ होनो हागोन नोंथां।
उम अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सा याव सावरायनो सानदोंमोन आयदाया जाबाय ओ सोलोंथाइ होननानै बु बुङोब्ला जों माखौ माखौ बुजियो? आरो सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
उम ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोबा। सोलोंथाया‌ ओ जोंनो दा जोबोर गोनांथि आरो
उम
आब्रुथि गोनां जायो आरो। जोङो सोलोंथाइनि दारै जोङो ओ गियान मोनो आरो मोजां मोजां जेनेबा मोजां। ओ मोजां आखल आखु मोनो। बे बेफोरबायदि जों मोनो आरो आरो सोलोंथाइ होननानै बुङोबा। फरायनाय लिरनाय ओ आरो जिउआव ओ जिउआव ओ सासे जेनेबा
ओ गोथार आरो सासे जेनेबा रोंगौथि गोनां बिदि मानसि जेनेबा बेफोरखौ। जोङो बुजियो रोंगौथि गोनां मानसि जेनेबा खालामलां खालामलाङो जों बेफोरखौ बुजियो सोलोंथाइ होननानै होननानै बुङोब्ला आरो सासे ओ मोजां मानसि बानाय बानायो सोलोंथाइया जों बेफोरखौ बुजियो आरो। बियो ओ जोङो सोलों लोंथाइजों जों सोलोंथाइया जों जेसेबांनो सोलोंथाइ लागोन जेनेबा फरायगोन जोङो। होमबा जोङो बांसिनानो जेनेबा गियान मोनगोन आरो जों गियान मोननानै जोङो बांसिन ओ बुजिगोन कि मानसिफोरजों जेनेबा माबायदि रायज्लायनांगौ मानसिफोरजों माबायदि नोङो। थानांगौ माबायदि ओ आखल आखु दिन्थिनांगौ। बेफोरबायदि जोङो जेनेबा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो आरो। आरो
औ आरो जायनाखि ओ बांसिन जेनेबा ओ बेखार थायो बेफोरखौ जों जेसेबां ओ जेनेबा सोलोंथाइ लानानै जोङो नांगौ खि नांगौसेबांजों सोलोंथाइ लानानै जोङो ओ बिदिनो साख्रि बाख्रि जोङो। मावनो हायो आरो त'
उम
सोलोंथाइखौ जोङो अनेक जेनेबा उन्दैयावथ' जोङो एल पि स्कुलफ्राव जेनेबा फरायो। आरो बिनि उनावहाय जोङो देरनानै। हाय ओ एम इ आव बिनि उनाव हाइ स्कुलाव बेनि उनाव कलेज आरो। जोङो अनेकथा जेनेबा सोलोंथाइया जों बेलेग बेलेग ओ। कर्स फरायनानैबो जोङो बेलेग बेलेग ओ सोलोंथाइ लानो हायो जोङो जेरै आ ओ जेरै जोङो बेलेक बेलेग मानि बेलेक बेलेक जों साख्रि मावनो हायो आरो। आरो बिदिनो औ औ कर्स फोरा जेनेबा बेलेक बेलेग जाहैयो ओ जेरै जोङो। ओ साइन्सफोर फरायनानै जोङो डक्टर फोर जेनेबा जों जानो हायो आरो‌। जोङो आर्ट्सखौ फरायनानै जोङो। ओ बिदिनो मास्टार्सफोर बेफोर बायदि जों लानो हायो। ओ बेफोर बायदि जों अनेक सोलोंथाइ लानो हायो आरो आरो जेरै ओरै ओ आइटि आइटि आइ फरायनानै जोङो बेयावबो जोङो कारेन्टनि आरो माखासे बेयाव आइटि इ नि सिङावनो बुहुतथा खर्स थायो जोङो ओ ओ बिउटिसियान नानानै जोंङो फालार-फार्लारबो जों बेफोरबो जों होनो हायो। थ जोङो ओ सोलों थाइ लानानै जेनेबा जोंनि जेनेबा बिउसियानाव दङ' जेनेबा ओ नोंनि ओ जोङो बिउटिसियानखौबो जोङो पार्लारखौ जों ओरैनो होलाबायबाबो जाया जेनेबा जों ओरैनो ओरै जेनेबा देलायला बायबाबो जाया। ओ जोङो जेनेबा नांगौ बुस्थुफोरखौ जेनेबा खानायफोरावहाय जेनेबा जों मोजां बुस्थुफोरखौ फुनालासिनो जोङो मबे बुस्थुफोरखौ जेनेबा फुनबा खानायफ्रा ग गोन। जोङो बेफोरनि बादैबो जेनेबा जों सोलोंथाइ लानायावहाय जों मोननो हायो आरो थ जोङो होबथानो हायो आरो जोङो जों बिबो जेरै ओरै दङ'। ओ डक्टर जाहैयो जेरै बेफोरनि बेलायाव यावबो ओ जोङो जोंनि बिगुरनि बेरामफोरखौ जोङो ओ सोलोंथाइ लानानै जेनेबा मा फुननांगौ मा जाबा जेनेबा जोंनि बिगराव बिसिबां ओ खमि मानि खमि जादों मानि खम जादों जों बेफोरखौहाय जोङो ओ डक्टरनि हेफाजाबै जोङो नायनानैहाय जोंनि देहा मोदोमफोरखौ जेनेबा ओ जोंङो सि कितसा खालामनो हायो नायनो हायो तह बेफोरबो जेनेबा डक्टरफोराबो नोङो ओरैनो जेनेबा सोलों लानानैसो बिसोरबो जायो सोलोंथाइ लानानैसो बिसोरबो बुजिलाङो बिसोरबो ओ बिनि सायाव जेनेबा फरायनानैसो बिसोरबो ओ जोंखौहाय नायनो हायो बा बि बिजिरनो हायो दा सोलोंथाइया बिदिनो जोंनि मानसिनि जिउआव बुहुत ओ जेनेबा मोजां गोहोम खोख्लैयो आरो जेनबा बे समाज फोसाबनाय जोंङो समाजावहाय मानसिफोरा ओ जाय मानसिफोरा जेनेबा गाज-गाज्रि ओ जाय ओनदि दि लाइमोन बैसोफ्रावहाय गाज्रि जालाङो जों बेफोरखौबोहाय ओ समाज समाज सिबियारि जि सिबियारि महरै जोङो समाज ओ सिबिनो हायो आरो बिदिनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय बिराद मोजां बिदिनो गोहोम खोख्लैयो आरो रो ओ दायो नोंथाङा एसे सोलोंथाइनि बागै औ फोरमायलांदो
माने मोजाङै माने बुंलांखाबायो सोलोंथाइखौ बुङो सोलोंथाइ होननानै बुंङोबा ओ बबबा मोनसे खामानिखौ रोंनो एबा सोलोंनो बेखौ सोरबा फोरोंगिरि एबा फोरोंगुरुजों सोलोंनायखौनो जों सोलोंथाइ बुंङो। ओ सोलोंथाइ खौ जेरै ओ अनेक दं सोलोंथाइया जेरै नोंथाङानो बुंलांबाय ओ नार्सनि कर्स लानानै सोलोंनाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ मानोना बेखौ माने सासे फोरोंगिरि बा फोरोंगुरुजोंनो जों माने सोलोंजादों बेखौ माने जों सोलोंथाइखौनो बुंनो हाबाय। आरो बिनि अनगायैबो जों जेरै नोंथाङा बुंदों आइ टि आइ नि बागै आइ सि आइ आवबो माने गोबां बिदिनो बाहागोफोर दं नों माखौ सोलोंनो गोसो जों बेखौ माने सोलोंनो हायो। जेरै ओ इलेक्ट्रिकनि खौबो जों सोलोंनो हाबाय आरो बिनि अनगायबो जोंना थैलर दं आरो बिदिनो मेकानिक फोनि दं बिदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो। आरो बिनि अनगाबो जों माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों मिथियै बाथ्रा बियो बाथ्राफोरखौ जों माने बुजिनो हायो माने आथिखाल आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइा माने गोबां जौगानाय थाखोआव दंसै आरो माने सोलोंथाइ नङाब्लानो आथिखालनि मुगायाव माने ससे लामाबो जों माने हान्थिनो हाया होननानै बुंजासै। मानोना अबेबा जोङो ट्रेन स्टेसनाव थांबाबो जों माने टाइम नायनो थाखाय जों बेखौ माने सोलोंथाइ गैयाबथ' जों माने मोनसे टाइमखौबो जों सिनायनाय नङा खैथा जाखो जों बेखौबो नायनो रोंनाय नङा। आरो बिदिनो अबावबा दाबसे जायगाफोर थाङोबा ओ जोङो बेनारफोर नुयो बिदिनो ओ साइन बर्डफोर नुयो जों बबे जायगायाव मोनफैदों जों बेखौबो माने मोनथिनाय नङा बेजों लोगोसेनो जों माबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो जोंना ओ सोलोंथाइ नङाब्लानो जाया जों माने माखासे आबादारिफ्रा जोंना माने समाव लन लायो बेवबो माने जोंना सिगनेसार हासार होनांगौ जायो आथिखालनि मुगायाव माने टेप सिटथामफ्रा टेप सिगनेसारा माने ओ फेलु गैयि जालांबाय आरो बेनि थाखायनो माने दानि जुगाव एबा आथिखालनि मुगायाव सासे आबादारि एबा आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफ्राबो माने खमथारैबाबो माने ओ मेट्रिक पास एबा पि इउ पासफोरखौ माने जाथारनांगोन आरो
औ।
ओंखायनो माने ओ आथिखाल मुगायाव सोलोंथायाइया गोबां गोनां बिदिनो अबेबा नोङो माबा मोनसे मावनो सानदोंब्लाबो जों माने सोलोंथाइ नङाब्लानो जाया। जेरै हमना लादो जोंना माखासे आइजोफ्रा नार्सनि कर्स लायो बेखौ खौबोथ' जोङो माने बेखौ जोङो माने सोलोंथाइ लाया लासेनो जोंङो माने बबेबा माबाफ्राव हस्पिटालफ्राव जों माने ओरैनो आनला खानानैथ' जों मावनो हायाना। बेनि थाखाय जों माने सोलोंथाइखौ लानो नांगौ जायो आरो। आरो बिदिनो हमना लादो जोंना माखासे लाइमोन फ्रा माने फरायनाय जोबनानै बिदिनो डिग्रि कमप्लिट जानानै खायफाया फार्मासिनो लाइनफ्राव माने थाङो आरो बेयावबो जों माने बेफोरखौ सोलोङा लासिनो जोङो बबेबा मोनसे दखानाव अबेबा मोनसे बाजाराव अबेबा सकाव माने जोङो फार्मासि खुलियोबा बेयाव जोङो जानला मानला मुलिफोरखौ होयोबा एबा जानला मोनला इन्जेकसनखौ जोङो। थुनो हानाय नङा माने जोंनो माबा मोनसे रोंनोबा ओ सोलोंथाइखौ नांखाथारगोन आरो अबे अबे मुलिखौ जों अबे समाव जानांगौ मा जायोब्ला जों अबे मुलिखौ जाहोनांगौ मा बेमार जायोबा जों माने अबे इन्जेकसनखौ जोङो होनांगौ जायो पेसेननो बेखौ जों माने सोलोंथाइखौ जों लाग्रो थारानांगोन आरो हमना लादो आथिखालनि मुगायाव ओ अमा फार्म खुलियो अमा फार्म खौथ' जों माने ओ जोंफोरबायदि माने साादारन सुबुङा खुलिुमनो हानाय नङा आरो माने बानायथारोबाबो जोंना माने आथिखालनि मुगायावाथ' गोबां बिदिनो बेमारफोर दंसै बेमारफोरखौ जों माने बोरै होखारो मा मुलि होबा माबोरै फिसिबा जों माने बेमार आजारनिफ्राय बारग'गोन बेनि थाखायबोथ' जों मोनसे सोलोंथाइ लानांगोन आं बेखौबो जों सोलोंथाइखौनो बुंनो हाबाय आरो बेनि अनगाबो ओ बयलार फार्म खुलियो बयलार फार्मआथ' गोबां गिदिर गिदिर जायो बिदिनो खायफाफ्राथ' बिगाब्रै बिगाबा हायाव माने बयलार फार्मखौनो जोंना फिसिजोबो इसिबां हायाव माने बयलार फिसिनायाथ' मामुल नङाना बेसेबां खै हाजार थागोन बे बयलारा आरो मासे बयलारनाव जुदि बेमार जायोब्ला बे बेमारा गासिनावबो जुदि सनदेरोब्ला माने बेसेबां खहा जागोन बेनि थाखायबो जों माने सोलोंथाइ लाग्रोनाया गाहाम आरो नोङाबा ओ गावहानो माने मुलाम्फानि अनगा माने लस जानायखौसो जों खहा जानायखौसो बांसिन नुनो मोन गोन आरो औ माने माने आबाद मावनोबाबो जोङो ओ मोनसे आबादाव जों मा हासार होनांगौ बेखौबो जों माने सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन मा मुलि होयोबा जों माने एम्फौ एनलानिफ्राय रैखाथिमोनगोन एबा ओ फिथाइफ्रा जोंनि बेगरफ्रा माने गोग्गो जागोन बेखौ माने ओ सोलोंथाइ लाग्रोनाया गाहाम आरो ओ जेरै हमना लादो जोंना ओ जोंना गिदिर गिदिर थालिर बागान बानायो। बेवबोथ' जों माने ओ मा हासार बाहायोबा जोंना फिफाङा सेहेरा जागोन गिदिर जागोन एबा मा मुलि बाहायोबा मा मा भिटामिन बाहायो ओ बिदांफ्रा माने गिदिर गोलाव जागोन दाना बरहा जागोन बेफोरखौबोथ' जों माने मोनथिनो थाखाय जों ओ सासे मानसिजों माने सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगौ जायो आरो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों बे फोरखौनो बुंनो हायो माने ओ सासे फोरोंगिरि बा सासे फोरोंगुरुनि सिङाव ओ थानानै जा सोलोंथाइ लानाय जों बेखौनो माने बुंनो हायो आरो माने गुवार औ औ गुसेब रावै बुङोबा औ। होमबा नोंथां जों सोलोंथाइनि बागै गोबां सावरायबायना ओम होमबा एसेयावनो दोनथ'लायनोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।